अ हेल' नोंथां
औ नोंथाङा फ्रिबा दसे सम सावरायजागोन ने
औ आं दा औ फ्रियैनो दंथ'यो आं औ
अ बिदिब्ला जोङो मोनसे टपिक लानानै सावरायलांनि जोङो टपिकखौ जोंनि देहाफोरखौ जों बोरै बोरैहाय जोङो फिटनेसन लाखिनि जोंनि हेल्थनि सोमोन्दै बिनि बागैनो जोङो सावरायलांनोसै जागोन दे
औ औ हागोन दे जागोन दे औ
औ बिदिब्ला आङो बेखौनो बुंनो सानोखि आथिखालावथ' जोंहा गोबां आं बेफोरबायदि जोंनि देहाफ्राव जोङो बेराम जानायफोरखौ जोङो नुनो मोनो हस्पिटालफोराव थाङोब्ला गोबां बिदिनो बायदिसिना बेरामजों साग्लोबजानानै हस्पिटालफोराव डक्ट डक्टरफोरनाव देखायहैनाय लांनायफोरखौ जोङो नुनो मोनो आरो। आङो सानो बेफोर गासैबो जोंनि देहाफोरखौ जोङो मोजाङै फिटनेसै लाखियाखै। जोङो थिगै लाखियै। बा जोंनि जानाय लोंनायफोरखौ जोङो मोजाङै खालामाखै। आं बेफोरनि बागै जादों खोमा होननानै आं सानो आरो। नोंथाङा नोंथाङाबो माबोरै सानो जेनेबाहाय जोंनि देहायाव बांसिनानो प्रब्लेमफोर जानायफोरखौ जों नुनो मोन बेफोर गासैनिबो जाहोना नोंथांनि बादिब्ला मानि थाखाय जादों होननानै नो आं सानो।
औ। बे जोंनि देहानि जिखिनि जोंनि देहा सावस्रिया जोंना खहा जालांनायनि गुबै जाहोनखौ आङो मोननै मोनथामसो जाहोनाव आं बुंनो सानो माने जोंना गिबियावनो जोंना लोंनाय दै
औ।
लोंनाय दै लोंनाय दैनिफ्राय जोंनिफ्राय गुबुन गुबुन रोखोमनि जोंनाव बेमार बा बेराम जायो। आरोना लों नाय दैनिफ्राय जोङो जोंनि जिखिनि जोंनि देहायाव नांगौ बे जोंनि सक्ति जोंनि बे किडनियाव थांनाय बे जोंनि देहाखौ सोदांनायाव जोंनि दैया जोबोद गोनांथार। जोंनि दैनि दैनि माबाया जोंना माने मोजां बेखौ जों मोजाङै जोङो सरनानै लोंनांगौ। जोङो बे दंखल आजिखालिथ' दंखल फाइभ टेपनि जोहै दैखौ लोंनाय जायोना गुबुन गुबुन जायगायाव जों बेफोरखौ मा खालामनांगौ जायो जों बेफोरखौ जोङो दैखौ सरनानै लोंनांगौसरखांनायनि उनावबो जुदि जोङो जोंनि मेगनजों नुयो माखासे बेक्टेरियाफोर दैयाव थादेरो आरोना?
औ नंगौ।
बे बेक्टेरिया जोङो फोजोबस्रांनो थाखाय बा फुथारनो थाखाय जोङो हायोबा जोङो दैखौ फुुंदुं नानै गुसुर खालामनानै लोंनांगौ गिबियावनो जोङो।
औ।
बेयो जोंनि मोनसे गोनांथार माबा? मा जोंनि सावस्रिखौ गोग्गो लाखिनो याव औ।
औ नोंथाङा थिगखौनो बुंदों। जोङो जेसेबां खिनो हागौ जोङो साफा खालामना खालामनानै हायो। जोंनि बेक्टेरियाफोरखौ बा जेरावहाय जोंनि ओ जानाय लोंनाय ओ जिनिसफोरावहाय बेक्टेरियाफोर बेफोर गासैखौबो जोङो फ्रि खालामनानै हाय जोङो मोजाङै जेसेबां हायो ओ मोजाङै जानांगौ आरो। आंबो बेखौनो सानो ओ जोंहाथ' गोबां ओ साफ्रोमबो सुबुंफोरनावनो जोङो नुनो मोनो जे सानाय सुनाय जोंनि गिदिरफोरनाव। ओ सानाय सुनाय बेफोरखौ जोङो बांसिन नुनो मोनो आरो। बिनि थाखाय जोंनो एक्सारसाइस माखासे एक्सारसाइसफोर खालामनांगौ जोंनो बेफोरो गोनांथि होननानै आं सानो आरोखि। आजिखालिथ' जोङो नुनोमोनो। बांसिनानो ओ गिदिर उन्दै गासिबो जिमफोरखौ फोरखौ जोङो नुनो मोनो नङा होमबा?
औ औ औ।
थांनायफोराबो मोजां होन्नानै आं सानो आरो। मानोना जोंनि देहाफोरखौ फिटनेसै लाखियो। जों नि ओ सानाय सुनायफोरा एसे बेफोरबायदि एक्सारसाइसफोर खालामबाय थायोब्ला मोजां जागोन आं बिदि होननानै सा मानोना ओ माब्लाबा समावहाय जोङो खायफा मानसिफोरखौ नायोब्ला जोङो न'आवनो थाब्लेबाय थायो। बिदि जेबो बाहेरफोरजों थांनानै बिदि बा फुङाव सिखारनानै बा मोना मोनाफोराव लाबानो बाहाय गावनि खामानियावल' नांथाबनानै थाबाय थायोब्ला माखासे जोंनि देहाफोरा सानाय सुनायफोरा बिदि बांलाङो। बेफोरबायदिखौ जोङो नुनो मोनो आरो बिनिखाय ओ फुंनि समाव बै फुंनि समावहायबो जोङो थाबनै सिखारनानै दसे समखौब्लाबो जोङो लामाथिं दसे एक्सारसाइस खालामनाय बेफोरखौ जोङो खालामनांगौ होननानै आं सानो आरो। ओ गोबां सुबुं दङ जे जिम फोरावहायथ' बिदि ओ एदमिसन खालामनायाव बा बिदि जिम लाहैनायफोराव बिदि थाखा नांगौ जायो जों माखासे सुबुंफोर दङ जे बिदिफोरबायदि थाखा फैसाफोर गैयै सुबुंफोर जायनि जाहोनाव जोङो जिमफोराव थांनो हायै त' बेफोरबायदिनियावहाय जोङो जोंनि गामि ओनसोलफोरावनो जों लामाथिं थांनानै दसे बेफोरबायदि एक्सारसाइस गावनि ओ गोसो बायदिनो एक्सारसाइस फोरखौ खालामनांगौ बेफोरखौ आं सानो आरो आजिखालिथ' जोङो मबाइल फोरावबो नायनो नायोब्ला जोङो नुयो जे गोबां एक्सारसाइसफोर खालामनाय यगा फोर खालामनाय बेफोरबायदि भिडिअसफोरखौ जोङो नुनो मोनो। बेफोरनिफ्रायनो जोङो सोलोंनानै गावनो हारसिंनो बे एक्सारसाइसफोरखौ खालामनांगौ अब्ला जोंहा देहाफोरा फिटनेसै था थागोन बेफोरखौ आङो सानो आरो। नोंथाङा मा होननो सानो बिनि बागै?
औ औ नोंथां बुंनायफोरा गासिबो थारैनो नंगौ बेबायदिनो जोङो देहाखौ गोग्गो लाखिनो थाखाय बा फिटनेस लािनो थाखाय जोङो सामफ्रामबो नों बुंनाय बायदिनो फुङाव थाब थाब सिखारनांगौ। मानो होनोब्ला जोङो देहाखौ नांगौ बादियै जानाय-जानाय जामुं आदारखौ जोङो थि समाव नांगौ बायदियाव जानांगौ आरो ना जानायनि उनाव जोङो मा खालामनांगौ देहाखौ जोङो
ओरैनो गु घन्टा बा जि घन्टा जों देहाखौ जोङो रेस्ट होनांगौ बा जोङो उन्दुनाय उन्दु नांगौ आरो ना माने देहाखौ खस्थ' जोङो सानाव जिखिनि खामानि मावबाय बे खामानि मावखांनायनि उनावबो जोङो मोनायाव देहाखौ जोङो आराम होनांगौ। नंगौ आरोना खस्थ होनाङा मोनायाव बिदिनो फुंङाव थाब सिखारनांगौ थाब सिखारनानै एक्सारसाइस खालामनांगौ बिदिनो फुङाव सिखारनानै गोग्गो दैखौ जों लोंनांगौ जेरै जोङो बेक्टेरिया गैयै गोग्गो दै लोंनांगौ बिनि उनाव जोङो फुङाव जानाय जामुं आदार जानांगौ जोङो। मानो होनोबा आजिखालि जानाय जामुंनिफ्रायबो गुबुन गुबुन जोंनि सावस्रियाव माने खहा लाबोबाय दङ जानाय आदारनिफ्रायबो गुबुन गुबुन रोखोम मनि बेमार आजार जाबाय दङ जायनि जाहनाव जोंनि फिटनेस बा जोंनि देहानि गोग्गो सावस्रि बियो खहा जालांगासिनो द आरोना। खिन्थु बिनिखायनो जोङो गिबियावनो जानाय जामुं बेखौ जोङो मानसिया माने बासि बासि जानो रोंनांगोन आरोना। मानो होनोबा आथिखालाव गोबां बुस्थु जामुं आ फोरावनो माने बांसिनानो मुलि बाहायनानै बानायनाय नुनो मोनसै आरोना। माने गोग्गो जों जामुंखौ जों मोननो गोब्राबसै आरोना आथिखालाव गोबां बिबांनि मुलि बाहायनानै जामुं जेनेबा मैगं थाइगंखौ गायनाय जायो जाय मैगं थाइगङा जि दान लायो मोननायाव बा बेफोरखौ जाजानाय जानायसिम बे बुस्थुखौ बे बे जिरादखौ माने बिज जिबा मुलिफोर होनानै माने खम समनि गेजेरावनो मानसिनिसिम जाजानाय खालामो बेबायदि बेबायदि सावस्रि बेबायदि मैगं थाइगंफोरखौ जिनिसफोरखौ जोंनाव जायोब्ला जोंनि देहाया माने सावस्रिया जोंना गोग्गो लाखिनायाव खहा जायोबा जोंनि देहाया खस्थ' मोनो आरोना। बेनिखायनो जोङो जामुं जानाय आदारखौबो जोङो मोजाङै नायनांगोन दा जाय जामुं खौ जोङो जायोबा माने जोंनि देहाया माने थाजिम थायो बेबायदिनो जोङो फिथाइ सामथाय जानो नांगोन फिथाइ सामथायाइखौबो जोङो गोग्गो जोंनि न'खरफ्रावनो थायनाय बा मुलि होयि फिथाइ सामथाइ जों बेफोरखौ जानो नांगोन बेफोरखौ जानांगोन आरो बेबायदिनो जोंनाव मैगं माखासे मुलि गोनां मैगं थायो जोंनि जायगायाव माने जायफोरखौ जोङो माना मुनि खिफिलवा बिदिनो अनेक रोखोमनि मुलिनि लाइफांफोर थायो बेफोरखौ जायोबा जोंनि सावस्रिया गोग्गोयैनो थायो आरोना बिदिनो गोबां गोबां रोखोमनि भिटामिन गोनां बेफोर बुस्थुखौ जोङो जानांगोन जेनेबा जों हमनानै दा सयाबिन बा बिदिनो माबा माबि जोङो बेफोर बुस्थुखौ जोङो आफपेल जाय जाय जाय फिथाइफोराव भिटामिन थाखागो लाखिनायाव मोजां बेफोरखौ जोङो जानांगौ आरोना बेनिखायनो जामुं जानायाबो जोंनि सावस्रिखौ गोग्गो लाखिनायाव गोग्गोमै मैखोमै बाहागो लायो आरोना बिनि सायाव नोंथाङा माबाफोर बुंनो सानदों नामा?
ओ बे जानाय लोंनायनि सायावबो आंबो बेखौनो बुंनो सानगोन आरोखि ओ बांसिनानो जोङो ओंखामफोर जानायाव मैगं बेफोरखौ मैगं थाइगंफोरखौ जोङो जानाय जायो नालाय आं सानोखि बे गासैबो मैगं थाइगंफोरखौ जोङो हायोबा गावनि नवावनो गायना लानाया मोजां आरो गावनि न'नि हासार लगायनानै जेरैहाय ओ जिब जुनारफोरनि माखासे खिफोर अ ओ मोसौ खिफोर बेफोरबायदि हासारफोरखौ लगायनानै बे गावनि लकेल मैगं थाइगं गायनायानो गायनानै जानायानो बेफोर मोजां होननानै आं सानो आरो मानोना आजिखालि जोङो मैगं थाइगंनि ओ बायनो थाङोब्लाबो गोबां बिदि केमिकेलफोर होनानै नोंथांनि बुंनाय बायदिनो ओ गोबाव समजों मोननो गोनांखौबो बिदि दावै हासारफोर होनानै थाबनो मोनहोनाय आरो बेफोरखौ जायोब्ला जोंहा जोंनि देहाफ्राबो बारा एसेबां मोजाङै थानाय नङा आंबो बेखौनो सानो आरो। जों हायोब्ला जों गावनि न'आव न आवनो बिदि मैगंफोरखौ मैगं गोथां फोरखौ गायना नानै लायोब्ला जोंङो ओ बिनि टेस फोराबो मोजां जागोन आरो जोंनि देहानि थाखायबो मोजां होननानै आं सानो आरो।
औ औ।
औ बेजों लोगोसे आरो जोंहा ओ जोङो न'आव ओरैनो थायो। यो थाबाय थायोब्लाबो जोंहा देहाफोराबो मोजाङै थाया बिनिखाय जोङो हायोबा जोंबो बिदि खामानिफोरखौ मावनांगौ होननानै आं सानो आरो मानोना जोंहा खामानिफोर मावनायनि गेजेर जोंबो जोंहा इकस्रासायसबा ओ माखासे बिदि इकस्रासायसबो खालामनाय जायो। जेरैहाय जोङो ओ हिनजाव माहारिफोर खौ नायोब्ला गोदोनिफोरखौ नायोब्ला गोबाङानोथ' हिसानफोर दायोमोन। बिरि हिसानफोर दानायनि गेजेरजोंबो जोंहा देहाफोरा माखासे खामानिफोर मावबाय थानाय जायो बेजों लोगोसे जोंहा देहाफोरा फिटनेस थायो। मोजाङै थायो आरो ओ हौवाफोरखौ नायोब्ला हौवाफोराबो गोबां बिदिनो बाहेरनि खामानिफोर न'नि माखासे से बारिनि खामानि बेफोरबायदि मावनायफोरखौ मावोफोर मावोब्ला जोंहा देहाफोरा मोजाङै थायो आथिखालावथ' गोबां सुबुंङनो खायसे माखासे सुबुंङा ओ न'आवनो ओरैनो थाबाय थायो बिदि मबाइलफोर नायनानै गावनि समफोर खौ हगारबाय थायो बेफोरनि गेजेरजों जोंहा ओ देहा फोरा एसे ओ गाज्रि जालांगोन होननानै आं सानो आरो ओ मानो होनब्ला जोङो जेबो मावालाफानो ओरैनो न'आव थाबाय थायोब्ला जोंनि देहाफोरा औ खहा जालांगोन बिनिखायनो जोंयो हायोब्ला जोंङो बिदि खालामनो थाखाय सम मोनाब्लाबो जिमफोराव थांनो थाखाय बिदि खाबु मोनाब्लाबो जोङो न'आवहाय थानानैब्लाबो जोंहा जि खामानिफोर दङ बेफोर खामानिफोरखौ मावबाय थायोब्लानो जोंनि देहाफोराबो मोजाङै जालांगोन होननानै आं सानो आरो मानोना देहा खामानिफोर मावनायनि गेजेरजोंबो जोंहा देहाफोरा माखासे ओ ओ खामानिफोर मावनाय जागोनथ' बेनिखाय बिनि गेजेरजोंबो जोंनि देहाफोरा फिट नेसै थागोन बेनिखायनो जेसेबां हायो जों खामानिफोरखौबो मावनांगौ। बेजों लोगोसे जोंहा देहायाबो फिटनेस थागोन बेनिफ्राय जोंनि खामानि मावनो गोनांफोराबो जोबलांगोन आरो जों जिउआव दावगालांगोन। बि होननानै आं सानो आरो। नोंथाङा आरो माबाफोर बिनि बागै बुंनो सानबावो?
औ औ आं बिनि जोंनि सावस्रिखौ गोग्गो लाखिनायाव गोग्गोम आरो मैखोमै बाहागो लानाय मोनसे मोनसे आयदानि सायाव बुंनो सानदों माने जोङो जोंनि जिउखौ दानि जुगावथ' जोङो गोबां फेग्रा मुवा बाहायनाय बिदिनो जौ जौ सिगारेट बिदिनो गोबां थांखु बिरि सादा बिदिनो बुहुद बुहुद जों ड्रागस माबा बिदिनो गुबुन रोखोमनि फेग्रा मुवा बाहायनायखौ जों नुनो मोनदों आरो ना माने बे फेग्रा मुवा बाहायनायाबो जोंनि सावस्रि जोंनि देहा जोंखौ गोग्गो लाखि नायाव माने गोबां खहा खालामबोबाय दं आरोना। बेनि बेनिखायनो जों जोङो जोंनि देहायाव जिखनि नांगौ प्रटिन जिखिनि भिटामिन बेखौ मा खालामो जों जों जौ सिगारेट लानाय जौ सिगारेट सोबनाय जौ लोंनाय फेग्रा मुवा लानाय बिदिनो द्राग लानाय बेफोरो जोंनि देहाखौ बिराद माने सिंनिफ्राय सिं खुंख्ला मे गाज्रियै खहा खालामो माने जेनेबा हमनानै ला जौ सिगारेट माने सिगारेट बा बिरि थांखु सोबनाया जोंनि मा मा होनो जोंनि बिखा बा समफ्ल। बेखौ सिंनिफ्राय खहा खालामोबा खामखयोबा एबा सेवख होयो दायो जोंनि जिउआव माने देहाखौ गोग्गो लाखिनायाव माने बुहुद खहा खालामो आरोना बिदिनो जौ लोंनायफोराबो जौ लोंनायफोराबो जोंनि सिंनि लिभार जिखिनि उदै बेफोरखौ माने थाब थाबैनो गाज्रि खहा खालामबायनो जायनि जाहोनाव जोंनि गोबां सुबुंफोरा जिउ खहा जानांगौबो जायो बिदिनो जायफोरखौ जोङो दड्राग्सनि सोमोन्दैबो मिथियो बेफोरखौ जोङो बेफोरखौ बाहायनायनिफ्राय जोङो जा